उम।
खोनादोंना?
खोनाबाय औ खोनादों। दा। उम मानि सायाव सावरायनो होनदों सावथुन फिल्मनि बारैना?
औ दा नोंथाङा औ दा बर'नि सावथुन जोंना गोबां दं एसे जाखांफुनाय आरो डेभलापनिफ्राय डेभलाप जाबोगासिनो बानायनायफ्रा मोजां जाबोगासिनो। जोंना सावथुनफोरा। दा नोंथाङा मा मा सावथुनखौ नु बर बर'निया दासिम मा माखौ नायखो एसे फोरमायग्रोदो। कयथा फिल्म नायनाय जाखो?
नायनायाथ' बिराद नायबाय आङो दासिम। गोदोनिफ्राय लानानै जेब्लासिम आं नायनो रोंदो मुभिफोर बि दिननिफ्रायनो नायबोदों नायबोनायालाय बिराद राद नायबोबाय। ओ माखासे आं नामफोरखौ बुंनि माखासेखौथ' आं बावबाय जानांगौ ओ एसे दाख्लैनि एसे लेटेस्टखौ खोन्थानि आङो ओ जांख्रिथायनि थैसाम। खोनादोंना नोंथाङा? औ औ बेखौ मोननै खौबो नायबाय आङो ओमफाय सिंखाय। सिंखाय बो दंमोन ने सिंखाय? औ बेफोर बेखौबो नायबाय ओमफ्रायो ओ दाखा जोमै ना मा होनोमोनलाय? दाखा जोमै मोनना बेखौबो नायबाय। आरो मुंफोरखौ बावजोबबायलै बावनाया। गोबां नायबायना बिदिनो मुंफोरखौ बावलाय
आंबो नायनाय जाबाय गोबां। ओ जेरैहाय गोदोथारनिया माबामोननिया संगिना एकट्रिस मोननिया।
औ औ।
बिसिनि मुभिखौलाय नायना नायाखै?
औ नायदोंथ' संगिनानिया मोनसे बुहुद जालायलायनाया मा मामोनलाय नोंथां?
माबा सिमां ना मोगथां। सिमां ना मोखथां मुभिमोन दा?
औ औ औ नंगौ नंगौ बेखौ आंबो नोगोद नायदोंमोन बेखौबो गोदोहाय।
सिमां ना मोगथां मुभि। माबा माबा जायोमोन ना? फिल्मावहाय बुहुत जायोमोन।
औ बिसोरो गाज्रि मानसिफोरा बुथारोमोन दा बेखौ।
औ ओमफ्रायो बिना माबा फुनार जोनोमबो जाबावोमोन।
औ माने बियो एक्टिंसो खालामदों बियो बुहुत रियेल बुहुत जाथायाखैमोन दां। ने?
ओहो रियेल बुहुतखा।
ओ रियेलमोना आं बावलायलांबायलै एसे गोदोनो नायदोंमोन नालाय। दा नायनो लुगैबाबो मोनफिननाय जायाखै आं बे फिल्मखौ।
दा जोंना इउथुबावबो एभेलेबेल दंना गैयाथाय दाथ' बुंनो हाला।
इउटुबाव गैयागोन। आं मालाबा सार्च खालामखांबाय नाथाय मोनाखै आं इउटुबाव।
ओमफ्राय दा माबाखौ मोनथिना मोनथिया नोंथाङा? उम लिंसार एक्टरखौ
अ लिंसार एक्टरखौलाय मानो मिथिया जानांगौ?
औ बिनि फिल्मखौलाय मा माखौ नायखो एसे फोरमायदो।
अ बेनि फिल्मा ओ एसे आवगायनिया नेपाल टु बड'लेण्ड। मोना ओ बेखौबो नायदों आरो ओ गोसोआवनो फैया माने जेब्लानाखि बुंनो नागिरो गोसोआवनो फैया। आरो मा दंबावोमोन उम दाखा जोमैयाबोथ' बिनिनोमोन।
उम ओमफ्रायो आरो दंबावोन बेनाबो गोबां दंबावो।
दुगा बर'आबो बिनिमोन नामाथाय।
कमेडि बेथ' कमेडि ओ स टरि माबा रमान्टिक।
औ। रमेन्टिक स्ट'रिफोराव लिंसारानो बेस्ट नङा होमबा?
उम। आरो एक्टिंआबो जायो बेनाबो एसे मोजां।
औ।
खायसे खायसेनिया ओ बांद्राय जाया आरो सोरनाबा सोरनाबा।
औ। बिथाङानो दा जोंनि बर'नियाव एसे बेस्ट होनजायो। नङा होमबा?
टफ ओ मानानि पार्सनेलिटियाबो बे एखदम आलदा ना एसे
औ। आरो माबा आं दासिम मोनसे फिल्म गोसोखांदोंमोन ओ उम
ओ नोंथाङा खिन्थानो हागोन ना बे रिया ब्रह्मआ ओ प्रडिउस खालामनाय
ए र' र' औ बे मुभिया रोदा। बे प्रडिउस खालाम मावनाय
दंमोन ना गोदोहायबो आवगोलनियावनो एसे आवगोलनियावबो।
दङ हाथरखि फाग्ला होननायबो दंमोन।
औ नङा माथो नङा माथो उम बेयावबो
हाथरखि फागलानि एक्ट्रेसखौ आङो मा नाम मोन थाय बावबाय नुनां मेदाम
औ।
मा नाम मोनलाय नोंथां मिथियो ना मिथिया?
आङो ब बावबायलै नोंथां। आंबो बावबाय।
दा दा बेनाबो गैला फिलिमफ्रानो दा ग माबानि जाला। बो बानायनाय जालाना बेबो।
औ बिदि फै फैबाय थायाबानो जोङो बावलाङो नामफोर
उम।
बिसोरो एक्टिभ जाबाय थायोब्लासो बिदिनो फिल्मफोराव मुभिफोराव एक्टिं खालामबाय थायोब्ला बा मिउजिक भिडिअफोराव नुयोब्ला जोङो मानि बावा आरो बिसोरखौ।
बिदिनो गोदो लांबाथाय बावो ना।
औ बावलाङो। दानि लेटेस्ट मुभिफोरा मा मा जानानै दंगासिनोथाय
दाथ' दानि फैनानै सुटिंफोर सोलिगासिनो बि मोनदों आरो आरो हेलेना एक्ट्र्रिसनिबो मा माखौ नायखो
औ बिनिखौबो नायबाय ओ खैना होननाय दंमोनना मोनसे खैना
ए औ दंमोन
औ बेनो ओमफ्राय हायनामुलि सेभेन ना ओइद मोनथाय औ दङ हेलेनायाथ' आंनि जानानै दङ। नोंथांनि फेभ्रेटलाय सोर?
आंनि फेभरेटआ माबा बर'नि एक्ट्रिसा?
औ।
आंनाबो बेनो होनजायो।
नोंनाबो बेनो ना? गोबां मिउजिक भिडिअ बानायोना बिसोरो फ्रि मुभिजों लोगोसे
आर मिउजिक भिडिअ'आलाय मा मा नायखो एसे फोरमायदो?
मिउजिक भिडिअआ
फ्राय
एसे गोदोनिया ओ हेलेनाानिया औ मा मोनलाय बियो? ओम वालपेपार होलायलायनाया मामोनलाय
ए लिंसारजों मङाबा जोंनिया औ।
मा मोनलाय मुङा?
गो माबा
गोरबो खना ओ न' माथो गोरबो खना आरो ओ मा होनोमलाय?
बिथिं सिथा औ वानबो वानावबो दं दंमोन नामा?
गोआवबो दंमोन।
होद वानबो दं टुबो दंथारो।
औ। ओमफ्रायो मा मा दंबावोमोनथाय? दारमाने एसे बिजिखाय दामानि बेफोरबायदि सावथुन बा मिउजिक भिडिअफोरखौ नायनाय जायाखै। खामानियाबो बिराद ना दामानि बेखायनो। एसे बावदबनो बावदबलांजोब्बाय आरो।
उम
दाख्लैनि लेटेस्ट
आरो प्र' फुजि एट्रिसबो दंबावोसो जोंना फुजि एट्रिस मा माखौ नायखो नोंथाङा?
बिनियाबोथ' अन्नाय होननाय मोनसे सावथुन दंमोन ना?
औ औ।
बेथ' देन्जार औ सुपार हिट जादोंमोनना बियो।
उम।
आरो आं बर' होननायाबो बेयावबो दं ना उम फुजियाबो एक्टिंआवहाय डेन्जार। ओ मा होनो एक्सपार्ट आरोखि।
आरो माखासे डायरेक्टर फोर स्क्रिप्ट राइटारफोरखौलाय मिथिया नोंथाङा बर' सावथुननिखौ?
औ डाइरेक्टरखौ मिथियो। सपन कुमार दंना?
मोजां जायोना डाइरेक्ट खालामनाया?
जोंनिया मोजां जायो। आरो अ। दंबावो ओमफ्राय आं गोसोआव गैला नामफोरखौ मुंफोरखौनो बावजोबबाय आङो। मिथिनाया मिथियोमोन। नोंथाङाबो फोरमायना होदो दे सोर सोरखौ मिथियो।
डाइरेक्टरफोरखौ?
औ डाइरेक्टरफोरखौ।
नोंना नैबे माबाो दङ ना सासे। मा होनो सुवरर्न होननायखौ सिनाया बे माबानिया बेबो ना। सर्ट मुभिबो बानायो फिल्मबो बानायो बेनाबो मोजां जायो। ओमफ्रायो जोंना दंबावो नैबे माबा बानायग्रा दाखा जामै बानायग्रा फंकस लाहारि नामा? बिनाबोथ' मोजां जायो। बिथांनाव आरो र' आरो माबा खिनिया खिनिखौ मिथियोना बसुमतारिया बेबोथ' बानायोना। बिसोरनो आरो बिसोरना मोजां जाजोबो आरो।
औ। स्ट'रिफोरखौ एसे मोजां लिरोना बिसोरो। खोनानाय जायासै नोंथांनिखौ।
स्ट'रिखौ बिसोरो मोजां लिरजोबो आरो माने।
औ।
मोजां जाजोबो ओमफ्रायो आर माबा दं जोंना डाइरेक्टआव एक्टरबो गावनो माबाबो बानायो स्ट'रिखौनो माबा रबि एक्टरा
औ औ न'आव माथो औ।
बेबोथ' ना।
औ बेबोथ' मोजां बिनियाबो दाख्लैनि लेटेस्ट फिल्मा मामोनलाय?
थैसाम।
थैसाम थु।
थैसाम थु औ।
आरो माबाफोर मिथिबावो नामा नोंथाङा?
जोंना समा जाबायमोन नै नोंथां।
दोन्थ'लायसै होनोमबा।
दोन्थ'नोसै।
औ दे बिदिब्ला गोजोन्थों नोंथां।
दे गोजोननाय थाबाय।
हरफिन हरगोन दे।
दे।